हेलौ' औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों औ
हो औ।
नोंथांआ फ्रि दङो ना
औ नोंथां खोनादों।
नङा नोंथांजों आं दिनै मोनसे आइदानि एबार मोनसे आइदानि सावरायनायदोंमोन सावराय जागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा सावराय जागोन
ओ आयदायानो जाहैबाय आबाद आबाद मावनाय दा आबाद होनोब्ला बे जोंना बायदिसिना आबाद गोलैयो नङा होमब नोंथां समजों लोगोसे औ। औ दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ एबा बिनि अनगायैबो उफारि आबाद मा मा मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दाथ' दैजलां बोथोर नालाय गोबां सुबुङानो न'खर न'खर न'खर बिदिनो ओ माइआथ' जोंनि गिबि आबादखा नालाय जोङो बे माइ गायबानो जोङो ओंखाम मोनजाया होनजायो ओ बिदिनो गोबां सुबुङानो माइ गायो बिदिनो माइखौ बोरैहाय गायो होनना बुङोब्ला नोंथां ओ जोङो माइ गायनो थाखाय जोंङो फा-गिबियावनो जोङो खोथा फोग्रोनांगोन। बे खैथाखौ जोङो फुराना माइनिफ्राय जोङो माइज्लि दोननाय जायो आरो गुबुन ओ-बेलेगफोर आरो खायफा खायफाहा बिदिनो दखानफोरनिफ्राय ओ बिदिनो मोजां दाम गोसाफोरनि जे माइज्लिफोर बायनानै लाबोयो। बेनि उनावहाय ओ-बे माइग्लि। माइज्लिखौ जोङो ओ-फाथोनि बस्थायाव सोमनानै दोनो आरो बिदिनो। सोमना दोननानै जोङो फुख्रिफोर एबा दंग'फोराव जोङो। सोमनानै दोनहैयो आरो हरब्रै बा हरथाम बिदिनो बेखौ बोखां लाबनानै जोङो फेनस्राना दोनो आरो हाफोराव बिदिनो दोननानै जोङो थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइफोरजों जोङो खोबनानै दोननांगौ आरो बेनि उनावहाय बेयो जेब्ला गाजा बेरगोन अब्ला जोङो बेखौ फोथाराव लांनानै बिदिनो फोथारखौ मोजाङै हालेवबाय आरो बिदिनो हालेवनानै जोङो गोबोर हासारफोर सारना होबाय बिदिनो सारना होनानै बे ओ खोथियाखौ जायखौ जों माइग्लिखौ लाना थांनानै जोङो खिरखा एबा खादाफोराव लानानै सारै सारै फोनाय जायो आरो नोंथां। ओ-बिनि उनावहाय ओ-बे जेब्ला मास मोनसे बा मास मोननैनि उनाव मोजाङै रज'गोन। फुनो हानाय जागोन अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ-दुब्लि फोथारखौ मोजाङै। नो हालेवनानै आलि दानानै आलि गोरलै खोनानै जोङो। गायनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया उफ्रा खेथि मावनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोबां मैगं थाइगंनि उफ्रा खेथि मावनाय जायो। जेरैहाय जोगोनार पानिलाव पटल आरो बिदिनो। ओ-थास'नि थास'बो गायनाय जायो भिन्दि लेस्रा बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो माइ गायखांना हानाय लोगो लोगोनो हाखांनाय लोगो लोगोनो जोङो बेसर फोनाय जायो आरो। बेसर मथर बेफोरबायदि औ। ओ-आरो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायहा माबायदिहाय माइखौ गायनाय जायो आरो उफ्रा खेथ थिखौ माबोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। ओ-नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो मायखौ बिदिनो मावो। नाथाय ओ-गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय ओ-बांसिनानो जेरैबायदिहाय माइब्रा माइ। जोसा माइ मायसा माय आसु माइ बायदिसिनाखौ बांसिन मावनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय दानि समावथ' बां नानो सोरखारा बायदिसिना आनजाद दं होनानै एबा आनजाद लानानै। बायदिसिना गुबुन-गुबुन ओ-फसल मोजां मोननायनि सायावथ' सायावसो बांसिन गोसो होदों नङा होमबा? दा बिनि थाखायनो बायदिसि सिना मुंनि ओ-माइ दिहुनदों जेरैबायदिहाय रंग बन्धु। रनजित, राबन, रन्जना, अन्जना बायदिसिना। बेफोरखौ दं हनदों नाथाय ओ-दा नायनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइ आबादखौ बिदिनो मावो ओ-लोगोसे आरो ओ-माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव समजों लोगोसे दा दैज्लां बोथोर नालाय। बेनि थाखायनो ओ-जेरैबायदिहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जिंखा, लेस्रा, फथ थल इन्दि बायदिसिना लोगोसे फाथो बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो। दा उफेरा खेथिनि औफोर आबादनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दा ओ-जोंना बांसिनानो फालांगि खालामनो थाखायबो मावो। आरो खायसे जोंना न'खराव ओ-जानो थाखायबो मावो। दा फालांगि हान्नायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिन आरो रांङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बायदिसिना आबाद। मावो एबा। ओ बायदिसिना आबादथिलियाव मुलि हासार बायदिसिनाखौबो होनायखौ नुयो। नाथाय बेखौबो बुंनांगोन जे राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय। एबा दानि समावथ' नायनो थाङोब्लाथ' मुलि बायदिसिनाखौ होआब्लाथ' आबादानो जानो नागिरा नङा होमबा नोंथां? ओ-बिनि थाखायनो ओ-जोंना बांसिन मुलि बायदिसिना होनानै आबाद थिलियाव होनायखौ एबा बाजाराव बिदिनो बाजाराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय बेजों मा जायो जोंना राङारि आंखालखौथ' सुफुंनो हायो नाथाय जोंना फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंना देहाया देहायारि माने गाज्रि जायो एबा खहा जायो आरो। नाथाय बिनि मुलि बायदिसिना होनायनि अनगायैबो जोंना राहा दङ जेरैबायदिहाय न'खरावनो मोननाय हासार जेरै गोबोरखिनि हासार। जोङो बांसिनानो एम्फु लाथा फिसियो नङा होमबा नोंथां? एम्फौ लाथानिबो बै जिफोरखौ ओ हासार बानायो लोगोसेनो जोङो बे बेसर आबाद मावो नालाय बेसर आबादनिबो बेसर फेरेदखांनानै जाखिनि थालाङो। बेखौबो जोङो आबाद थिलियाव बाहायोब्ला जोंना फसला मोजां जायो आरो। बिदि बिदि हब्लाथ' मो जां जायो नाथाय जोबोद ओ रासायनिक बायदिसिना हार बेफोरखौ दानि समाव लोगोसे नायनो थाङोब्ला सरखाराबो आबादारिफोरनो जोबोद हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो। बेयो मोनसे मोजां मोजां आरो आबादारि
औ औ नंगौ औ।
बिदिनो जोंना उफेरा आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो लोगोसे आबादजोंबो जोंनि गावनि जिउखौ थांना थानो थाखाय एसे राहा होननानै सानना लानांगोन आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिखौ नुयोना नोंथां उफेरा आबाद मावनाय समाव हासार बायदिसिना होनायखौ।
औ नुयो नोंथां दाथ' जोंनिया मैगं थाइगंफोरा जोङो आबाद मावनाय समाव जोङो बिदि हासारफोरखौ होआबाथ' मैगंफोरानो जानो थांला आथिखालावहाय। आरो बिदिनो जोङो मैगं फिथाइ जेब्ला फिथाइ थायगोन जिंखाफोरानो फिथाइ थागोन अब्ला जोङो मुलि होआबाथाय बे मुलियाव गोबां एम्फौ सुयो आरोना नोंथां आरो जोगोनाद फोरावबो बिदिनो आरो औ। जोङो गासिबो मैगङावनो जोङो आथिखालाव दा मुलि होनांगौ आरो नङाब्लाथाय जोंना खेथि खेथि एबा आबादा मोजां जानो नागिरा आरो। आरो दा दैलां बोथोर होननानै जोङो गासैबो सुबुङानो माइल' गायबाथाय जोङो माइखौ जेन'बा जोंनो जानो थाखाय जोंनो मैगंबो नांगोन ना नोंथां बेनि थाखायनो औ बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरो उफ्रा खेटिखौबो जोङो दैज्लां जों लोगोसेनो बिदिनो मावलांफानाय जायो आरो खायफा खायफा सुबुङा। बिदिनो जेरैहाय जोङो दैज्लांनि फानलु गायनाय जायो दैज्लांनि बिदिनो गोबां। आबादफोर दं बेफोरखौ जोङो मावलांनाय जायो आरो। खायफा खायफा हाखौ खथासे दोननानै खथासे माइ गायो खथासे अफेरा खेथि मावनाय जायो आरो नोंथां।
उम।
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायहा मा माजों बांसिन आथिखालाव हालेवनायखौ खौ नोंथाङा नुनो मोन्दों?
उम हालि-हालि जोनो मोखौआलि जोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा ओ दानि समावबो नुनो मोनो अब्लाबो गोदोनि समनि बायदि जेरैहाय ओ समा जेसेबांबो थाङा मानो अब्लाबो हालजोंनो हेवनानै गायनाय फुनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय दानि समाव नाय थाङोब्ला गोदोनि समाव हालिजों ओ सप्तासे लाब्लाबो दानि समाव जेसेबांखिनि सप्ताहसे लायोमोन बेखौ खानसेयावनो फोजोब जायाव दानि समाव नुनो मोनो आरो। टेक्टर बायदिसि लोगोसेनो औ
दे बुंलाय।
औ ओ बिदिनो दानि समाव अब्लाबो नांगोलजों एवनानै आबाद मावनायनि मुगायानो एबा ओ आबाद मावनायानो एसे आलादा जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ ओ आरो आरो जोंनाथ' दा टेक्टर सफैबायना बे ट्रेक्टर ओ बिदिनो मेसिनफोरनि दिन सफैबायना बिदिनो गो जोंखौ गोबां हेफाजाबबो होदों आरोना। बिदिनो ओ जोंनाथ' मोसौजों हालौबा जोङो बिगासेखौनो जों सान सेआवबो हालौस्लाबनो हाया नङा होमबा बिदिनो टेक टरफोरा दसेनो औ हालेवनानै थाङो बिदिनो जोंहा गोबां समनि माबा जायो आरो ओ गोदोहाय बि दिनो मोसौजों हालेवनानै समनि गोबां आंखाल जायोमोन आरो जोंहा ओ औ। ओ आरो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायहा ओ मेसें बोथोरावबो माइ गायनाय जाय
नामा नोंथां?
ओ मोसें बोथोराव जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायनाय दं अब्लाबो खाथि खालायाव औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
जोंनियाव मेसें बोथोराव आबादखौ मावनाय जायो जाबाबो ओ एसेबां गायनायखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां दा आं मिथिनायाव मेसें बोथोराव ओ मटरजों एबा सलार बायदिसिनाजों दै दैखांनानै मावनायखौ आङो खाथि खालायाव एबा एसे ओ गोजानाव ओ नुनो मोनदों आरोना एबा जेरैहाय मुं लायोब्ला बरा माइखौ होनोमोन आरो।
औ औ बरा माइजों एरि माइखौ गायनाय जायो आरो आरो बि बिदिनो जोंनियाथ' दा गोजौ जोंना गोजौ हा नालाय बिसोरनिया आरो गोथौ हायावसो बे मेसेंनि माइखौ गायनाय जायो आरो। मानो होनना बुंनो थाङोब्ला दैलां बोथोराव बिसोरनियावहाय गोबां दै जायो नालाय बेनि थाखायनो दैज्लां बोथोराव बिसोरो माइ मोननाय जाया आरो बिनि थाखायनो बिसोरो ओ‌ मेसें बोथोराव बरा माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खायफा खायफाया बिदिनो माइखौ ओ मेसेंनि माइखौ गायनाय जायो आरो बहाबा दै दैफोर थानाय जायगाफोराव गायनाय जायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलावबो।
ओ आरो बिदिनो नोंथांमो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय थास'-थास' मैगंखौ माबोरैहाय गायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलाव बिदि बायदिसिना गायनाय हुदाया जोंनि सोलाव गैया आरो नोंथां नाथाय जोंना जा हाग्रानिफ्राय जाथास' बेथ्रि‌ ओ थास स' गोसोमनि दा बेखौनो जोंनि ओनसोलाव मैगं महरै जायो आरो
औ औ नंगौ ओ जोङो थास'खौ माबोरैहाय गायो होनबा आं नोंथांनो फोरमायसै ओ थास'खौ जोङो थास' फेंखाखौ ओ माबानानै दोनो आरो बिदिनो थास' फेंखायाखौ जोङो ओ मथारि बायदि खोनानै जोङो बेखौ हायाव फबना दोननां गौ आरो बिदिनो लारि लारि फबना दोनलाङो औ बेनि उनावहाय जोङो जिगाब एबा जोङो बेसर साबा आरो नाराफोरखौ जोङो जिखुनु मोनसे बेखौ जोङो बेनि सायाव होन-होसिनना दोनो आरो उम बियो जेन'बा गाजा बेरबोनाय रखम बिदिहाय गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नोंथां। आ जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
खोनादोंना नोंथां औ दे नोंथां गोजोन्थों